हेल'
हेल औ खोनादों।
खोनादोंना माथोआ फिसा फिसा फैदों नोंना।
औ खोनादों।
हेल'
हेल'
औ ओ जों दायो बर'नि दोरोङारि गाननाय जोमनायनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन। हेल' औ। दोरोङारि औ दोरोङारि गाननाय जोमनायनि सोमोन्दै एसे सावरायनोसै होन्दों।
औ दे दे सावरायजागोन नोंथां औ नोंथां सावरायगोन।
ओ बर'फोरा दोरोङारि गाननाय जोमनायाथ' गोदो गोदायनिफ्रायनो जेब्ला बर' हारिया समाज खुंनानै आसार खान्थिजों सोमोन्दो लाखिनानै जेब्लानिफ्राय संसार जाबोनो रोंदोंमोन नङा होमबा? बै समनिफ्रायनो दोरोङारि गाननाय जोमनायाबो फैफाबाय थादों नङा होमबा?
औ।
दा बे हिसाबै जोङो आथिखालाव बै समनि दोरोङारि गाननाय जोमनायफोरा दिनैनि थासारियाव माबादिहाय मोनसे सोलायनाय फैदों बा फैयाखै ओ बेखौ एसे नोंथाङा नु दों नामा बा मिथिगौ नामा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ मा मायो होनदों नोंथां?
औ दोरोङारि गाननाय जोमनाय जेनेबा गोदोहाय सना रुपा गहेना गानोमोन नङा होमबा दा बेनि अनगायैबो जोङो जि जोम गान्नाय नुनो मोनोमोन जि जोमनि बेलायावबो जोंहा बर'फोरा बिदन दख'ना गानबोनाय मोनसे हाबाफारिफोराव बेफोरबायदि नेम दङ नङा होमबा दा बेनि अनगायैबो जोंहा सना गहेना होनबा फुलखुरि बायदिसिना बेबादि गहेना थायो बैफोरखौ गाननाय नुयोमोन गोदोनि समावहाय आथिखालाव बेफोरो ओ गाननायखौ जोंङो नुनो बांलिया होननानै होननो नांगोन आरो नङा होमबा
औ नंगौ
औ दायो जोंहा दा दोरोङारि गाननाय जोमनाय बे बेलायाव नोंथांङा ओ आथिखालावहाय ओरैनो सरासनस्रायै थाबाय थानाय समाव गाननायखौल' नुयो ना माब्लाफोर हाबाफारिफोरावल' गाननायखौ नुयो एसे ओ आंनो बेखेवना होबा हामगौमोन थारमाने
माखासे बुस्थुफोरखौ जोंङो अबेयावबा अबेयावबा थांनायफोराव गाननायखौ नुनो मोनो
बिदिनो फुलखरि फुलखुरिफोरखौ नुनो मोनो बेनिफ्राय बिदिनो दख'ना बिद'न आरो दानिया हाबाफोरावबो बिदिनो गोदोनि दख'ना थावसि बेफोरखौ गाननाय नुनो मोनो आरोना बेनिफ्राय
आरो गोदो गोदाय इदिनो फुलखुरि सनाफोर आरो गाननाय जोमनायफ्राबो थ' गोदोनि दिनाव दख'नाल' गानोमोन बांसिनानो
औ
दाथ' बेलेग बेलेग दिजाइननि गस्लाफोर गान्नायखौबो नुनो मोनो
औ
बिदिनो गान्नाय जोमनायफोरखौ नुनो मोनो आरो ना गोदोनि दिननि खौ
औ ओ दख'ना दख'नाफोराव जेनेबा फास्राफोराव बायदिसिना बेबादिनो ओ आगर सेबखांनायखौबो जों नुनो मोनोमोन नंङा होमबा नोंथां
औ औ नंगौ बिदिनो हा हाजो आगर बेफोरो दं आरो दासिमबो हाजो आगर
हाजो आगर दिंखिया आगर बेबादिनो फारौ मेगन बेबादिनो गोबां रोखोमनि जोङो आगर मोननो थांङो ओ दा बेफोरखौ
गोदो गावबा गाव फोरखौ दानानै लुनानै दानानै एरनानै गाननाय नुनो मोनोमोन आरो ना इदिनो फारु आगर जुरिमा गर लाव बेगर आगर इफोरखौ नुनो मोनोमोन आरो गोदो
औ
दा दाबो अबावबा अबावबा जाखांहोफिनगासिनो
औ औ दा बेफोरो दिनैनि औ
औ माबा होनदोमोन नोंथांआ
औ दिनैनि मुगाव मुगायावहाय थारमाने मा जादों बेफोरो मोनसे ओ गोनोखोनि मुगाजों सोलायफानाय लोगो लोगो मोनसे ओरैबादि बिरोंदामिननि जौगानायजों नंङा होमबा? ओ बेफोर एसे एसे ओ जोंङो मेसिनावबो जों दानायखौ नुनो मोनो बेफोरखौ जायखौ गुसुं समनि गेजेरावनो जोंङो ओ सानसेनि खामानिखौ जोंङो दसे समनि गेजेरावनो जोंङो जाखांहोनायखौ नुनो मोनो जायनि थाखाय ओ गुबैथिया एसे एसे सोलायलांनायखौ जों नुनो मोनदों। बा गाननानै जाबादि जोंङो ओ मोजां मोनोमोन बै आ खाइजों दानायखौ बेफोरखौ जों मेसिनजों दायोब्ला एसेबां मानि जोङो ओ गोरोबनाय मोना बा गोजोननाय मोना। जायनि थाखाय ओ दिनैहाय ओ लासै लासै बेफोरो एसे सोलायनायखौ जों नुनो मोनदों होननांगोन नोंथाङा बेनि बेलायाव मा बुंनो सानो जेनेबा ओ बेयो मोनसे मोजां जादों ना गाज्रि जादों होननानै नोंथाङा बुंनो सानो?
बुंनो थांबा गोदोनि दिननिया बांसिन मोजांमोन आरोना दानिया औ नंगौ दानिया बां बारा इदि गाननाय जोमनायखौ बारा नुनो मोनला गोदोनि गोदोनि दिनाव बां नुनो मोनोमोन आरो गोदोनि दिनाव सिख्लाफोरखौबो इदिनो गाननो दख'नाफोरखौ गाननायखौ नुनो मोनोमोन। दानि दिनावथ' सिख्लाफोरखौबो बारा नुनो मोन ला आरो हाबा जानायफोरखो हाबा जानायफ्राबो एसे खम जालांगासिनो गोदोनिया बांसिन मोजांमोन आरोना।
औ।
बुंनो थाङोब्ला।
दायो जोङो होस दोरोङारि गाननाय जोमनायनि बेलायावहाय जोङो ओ आर'नाइनि मुंखौ लायाबा जानाय नङा आर'नाइ होनना बुंङोबा जोङो आर'नाइखौ जोङो मान होनाय मान होनाय बि थिङाव जोङो बाहायनाय जायो नङा होमबा? मान होनाय लोगोसेनो ओ गोदोथ' आर'नाइखौ जेब्ला ओ दावहायाव थांङोब्ला मोनसे जोङो खोनानो मोनो आबै आबौमोननिफ्राय जेब्ला दावहा फोथाराव थांङो अब्लानिया ओ हरसेनि गेजेरावनो दानानै लुनानै ओ आर'नायजों ओ बराय हरनाय बेफोरखौ जोङो ओ खोनानो मोनो बा मिथिना मोनोमोन आरो नङा होमबा? दा जायोब्ला बेबायदि दानानै हरोब्ला देरहाबोनाय दावहायाव बेबायदि मोनसे खोनानो मोनो आरो।
औ।
दा बे बेलायाव ओ बेफोरो थारैनो मोनसे जोबोद मोजां। ओ मेसेज होनांगोन। जोंनि थाखाय दा बेफोरखो बेफोरखौ जोङो खोनादों नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
औ ओ दायो बे फोर आर'नाइफोरखौ आर'नाइफोरावथ' गोबां गाबनि गोबां रोखोमनि आगर जोङो नुनो मोनसै। दा बैफोर आर'नाइ फोरा आथिखालाव बै आं दा बावैसो एसे आगोल होननाय बादि मेसिनजों दानायनि थाखाय ओ जायफोरखौ जोङो ओ इसेबां माने खाबजानाय मोना आरो। दा बैफोरखौ जोङो फोथांना लाखिनांगौब्ला आखाइजों दायोब्लानो गोदोनि बादि आखाइजों दायोब्लानो साब सिन जागोन होननानै आं सानो दा बैफोराव बैफोरखौ जोङो फोथांनानै लाखिनो थाखाय जोङो सोरखारनि बिथिंनिफ्रायबो जोङो हेफाजाब होयोबोब्ला साबसिन खामानि मावनो थाखाय सुजुग मोनगोन होननानै आं सानो आरो
औ औ
दा बे बेलायाव नोंथाङ औ थारैनो औ औ
मालाय हारिनि मानसिफोरखौबो जों दानाय नुनो मोनो जोंनि जि जोंखौ बर' बेनि गाननाय जोमनाय बेखौ
औ औ
जोंनि बर'खौल' दानाय नुनो मोना बेलेग हारिनिफ्रासो बांसिन दानानै फाननायखौ जों नुनो मोन्दों
औ नंगौ
बिदिनो आरो गाव द गाव दानानै लानाय बुस्थुफ मोजां जायो आरोोना जोरो जेरै गामसा दखनााबाबो आर'नाइफोरेरबाबो बांसिन जोरनायखौ जों नुनो मोनो मोनो आरो दख'नाफ्राबो
औ नंगौ दख'नाफोरनि बेलायाव जोङो औ
बेबो
दख'नाफोरनि बेलायावबो जोङो अख्रं दख'ना नुनो मोनो नङा होमबा अग्रं दख'ना ला दख'ना दा बेबादिहाय आरो दा जोङो लांगा दख'नाफोरखौ जोङो जों जायगा लाना जायगा जोङो गाननाय नुनो मोनो आरो बांसिनहाय जोङो सानजा ओनसोलथिंजायजों जोंहाय हग्रां दख'नाखौनो बांसिन गाननाय नुनो मोनो नङा होमबा दा औ दा बे बिथिङाव ओ बेफोरो मोनफा मोनफा बर'नि दोरोङारि गाननाय जोमनाय बेफोरखौ जोङो रैखाथि होनांगोन जाय जेखियानो गानादों मानो बेफोरो मोनफा मोनफा हारिनि सम्फद मोनसे नङा होमबा
औ नंगौ नोंथा
औ दा नोंथांमोननि ओनसोलावहाय मा मा दख'नाखौ बांसिन गानो जेनेबा हौवाफोरा माबादि जेनेबा गामसा गानोना गानला गोदोहायथ' जोबोद गानामोन
बिदिनो हौवाफोरा गामसा गाननायखौ नुनो मोनो खिन्थु बिदि सेंग्रा फोरखौ गाननाय नुनो मोना आर ना हाबा जानाय हौवा फुलबाव गाननाय नुनो मोनो गासैबो गानजोबो हाबो जानायफ्रा ओमफ्राय अबाबावबा थांबाल'सो लपेटफोरखौ गाननाय नुनो मोनो आरो ना हौवाफोरखौ ओमफाय हिनजावफ्राबो हाबा जानायफ्रा गानजोबो दख'ना बांसिनानो ओमफ्राय बिदिनो मेख्ला जि गाननाय नुनो मोनो
औ
दा गरम बोथोर नालाय गरम बोथोराव बांसिन मेख्ला गान्नायखौ नुनो मोनो आरो बाहेरा थांब दख'नाखौनो गानो ओमफाय एदिनो सिख्लाफोरा बिदिनो फुजा फांसन इफोरबायदियाव गान्नायखौ नुनो मोनो मोनो आरोन न'आव थानायाव गाना आरो
औ औ
गानोआानो दे बांसिनानो
औ औ
खिन्थु गावनि आखाइजों दाना गावनि आखाइजों दानानै गाननायखौ नुनो मोनला आरो बायनानै गाननाय जों नुनो मोनो।
उम।
नोंथांमोननिथिंजाय माब्रै
जोंनिथिंजायबो बेबादिनो ओ बांसिनहाय ओ जों दायो नुनो मोनो गरम बोथोर नालाय ओ अग्रं दख'नाखौ बांसिन गाननाय नुनो मोनो आरो बे बेजों लोगोंसे जोङो गामा गान्नायनि बेलायाव जोङो मा थानि जि माथानि जिखौ बांसिन बाहायनाय नुनो मोनो आरो ना। जाय माथानि जिखौ गान्नानै मोजांसिन मोनो नोंथाङा माथानि जिखौ मि थियोना ओरैनो औ बेबादिहाय आरो। मोजां नांबाय नोंथां ओ गाननाय जोमनायनि सोमोन्दै सावरायनानै नोंथांजों औ औ।
औ नोंथांनिफ्राय माखासे खोथाखौ मिथिनानै गोजोननाय थाबाय। नोंथां औ दे।
दे होमबा उम।